औ नोंथां
औ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम
गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो
ओरैनो नोंथाङा दायो माबाफोर मावदों नामा नोंथां
अ नोंथां दाथ' जेबो मावाखै आं फिरियानो दङ ओरैनो जिरायनासो दंगासिनो दायो
जिरायनां सो दंना अब्ला जोङो मोनसे दसेखिनि सम मोनसे बाथ्रा लानानै रालायनो सम बरननो हागोन ना नोंथाङा
हागोन नोंथां रायलायजागोन
औ बिदिब्ला जोङो बेबायदिनो जों नै दा गामियाव गोदो जोंनि गामियारिनि गथ'फोरा गेलेबोनाय बा जों गामियाव गोदो उन्दै समावहाय मा मा गेलेयोमोन माबायदि रंजाबोखो
औ
बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
नंगौ औ
दा जिहेथु नोंथाङाबो गामियावनो थायोमोन नङा होमबा उन्दै
नंगौ नोंथां
औ अब्ला ओनदै समावहाय नोंथाङा गामियाव मा मा गेलेबोनो मोनखो बा मा मा आगुफोर जों गेलेबोखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां मा मा खेला गेलेबोखो इफोरबायदि
औ जोङो खेला होनोब्ला माने गोदोनि ओ समाव जोङो गोबां बायदिसिना खेलाफोर गेलेबोदों बा बिदिनो जोङो माने जेब्ला जोङो ओ फरायसालियाव था अब्लानिया जोङो फराय फरायसालिया जेब्ला जोबो बा जोङो फरायसालिनिफ्राय गनानै फैनानै जोङो बेलासे बायदिसिना रोखोमनि जोङो खेलाफोर गेलेयो आरो जोङो ज' ज'यैनो गामिनि बय लोगोफ्रा ओंखारनानै बा उन्दै उन्दै बेबायदिनो ज' जालायनानै बायदिसिना रोखोमनि खेला गेले यो बेनि अनगायैबो जोङो ओ जेरै दैज्लां बोथोर समाव बे ओ ओ गोलोम बोथोरनि बन्द' मोनोब्ला फरायसालिफोर जोङो बन्द' मोनोब्ला बै समावबो जोङो माखासे फुं फुङाव बा बेलासियाव माने बायदिसिना खेला खेलाफोरखौ जों गेलेनानै रंजानाय थायोमोन आरो बै समावथ' ओ दानि बायदि जेनेबा मबाइलफोर बा बायदि बेफोरबायदि मबाइल फन गैयामोन बा बेफोरबायदि जोङो नायनायानो थानो मोनामोन दानिया नाथाय माइल मबाइल फनफोराव सो माने नायनानै बेजोंनो माने सानसे सानसे न'आव थायो माने माबायदि गेम मा मा गेलेयोमोन माबायदि गेलेनांगौ बेखौबो मिथिला बा रोंला बेबायदि जाहैबाय आरो दा दायो जोङो बैफोर गोदोनिफोराव खेला गेलेनाय होनोबा आं मोननैसो खोन्थागोन आं माखासेफोरखौ मुंफोरखौ मिन्थिया आं थेवबो आंनि मिथिनायफोरखौ आं खोन्थानोसै आरो जेरै जोङो ओ दो दुब्लिफोराव बा दैयाव फख्रिफोराव जोङो दैमाफोराव थांनानै गेलेयोमोन थाखोमालायनाय ओ माबानाय ओ मा बुङो बेखौ होसोलायनानै ओ होसोलायनाय जेनेबा दै सिङाव ओ होसोलायनायखो जोङो थब्ल'नानै थाखोमालायनाय खारनाय होसोलायनाय बेखौ मा होनोमोनथाय बेखौ मिथिला आं नामखौ बिनि उनाव जोङो ओ थाखोमालायनाय गेलेयोमोन जुदि ओ सासे ओ बेबायदिनो जोङो नायगिरो बा सासेया नायगिरजोबनांगौ ओमफ्राय जाय सासेया सिगां नुजाग्रोयो बे सासेया माने ओ नेक्स्ट खनसेनि बियो नायगिरग्रा जानांगोन आरो जाय फार्स्ट ओ नुजायो बै नायगिरजा नायगिरग्राजों बेबायदिनो जालांबाय थानाय जालांबाय थायो आरो ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो गेलेदोंमोन बिनि उनाव जोङो ओ बियो बाथा बाथा गेलेनाय होननानै जायखौ बुङो जोङो बेखौबो जों गोबां गेलेदों जायखौ जोङो औ गंसे थरसे औवा लाावथि लानानै जों आरो थोंसे गन थुख्राखौ औ औ बुनानै बुग्दावनानै जोङो बेसेबां गोजानसिम बुनानै हरनो हायो बेखौ बेनो बेनो देरहायो जों जेनेबा बे गन जाय गन बुग्रा बेजोंनो जोङो बेखौ सुयो माने बेसेबां बियो गोजान औ बुनो हाखो बेखौ बेफोरबायदिखौ जों गेलेदों बिराद माने ओ जोबोद ओ माने रंजाथाव माने रं इन्टारेस्टिं जायोमोन आरो बैफोर गेलेनाय समाव आरो लोगोसे जोङो ओ अन्थाइ गरबा लानानै बेखौबो जोङो अन्थाइखौ गेलेबोदों ओ बेखौ नोंथांमोननिथिं मादि बुङोमोनथाय बे अन्थाइ गेलेनायखौ माबाफोर नाम मुं दङ नामा नोंथांमोननिथि
ओ ओरैनोथ जों बिखौहाय माने गर गेलेनाय होनोमोन आरो
अ नोंथां होनबा बेनो जागोन आं बावनानै दङमोन बे गर गेलेनाय बेखौबो गोबां गेलेदों जोङो ओ बेफोरबायदि खेलाखौ जोंनियाव माने बर' गथ'फोराव बा बर'फोरनियाव बेफोर खेलाखोनो गोबां गेलेनाय इथि नुनो मोनो आरो जेरै ओ गिला गेलेनाय बा ओ ओ बादुवा बादुवा गेलेनाय ओ बेनि उनाव जोङो बै ओ थखथाफोरखौ जोङो खुबैख्लायनानै जाफिननाय खौ जोंनिथिं पिथु गेलेनाय होनोमोन पिथु गेलेनाय औ जोङो समाव औ मा होनो बेखौ
होनोमोन आरो।
औ ओमफाय बै थकथाजोंबो गेलेयोमोन बेखौ मालाबा समाव जोङो थखथाखौ मोनाब्ला जोङो बै सेन्देल सुरिफोरखो जोङो हासनानै गुल गुल खालामनानै बेखौनो माने बिदि जाबनायाव बाहायोमोन आरो खुबैयो जायखौ जों बलजों खुबैख्लायनानै जाबनाय बेबायदियाव ओमफ्राय आरो जोंनियाव मोनसे इन्टारेस्टिं ओ दंबावो जों जेरै गोदोनि समावथ जोङो बलफोर बायनो हायामोन एबा जों बलफोरखौ मोनामोन फुटबलनि थाखाय बा जोलुर गेलेनायनि थाखाय जोङो मा खालामोमोन बै नायरें नारें जुम्ब्राखौ लायनानै जोङो जयैनो लोगो जालायना बेबायदिनो गलखि खुन्था बानायलायनानै जोङो गेलेयोमोन आरो नारें जुम्ब्रा फिथाइखौ
औ
बेबायदि गेलेबोदो माने बैफोर गेलेनायाव जोबोद रंजानायबो दङ नाथाय खहाबो दंमोन आरो जोंनि आयथिं माने बे नारें बा जुम्ब्रा फिथाइआथ गोरा जायो नालाय मालाबा बोरैबा जोफ लांनानै लाबा आयथिंफोरा ओ लोरिनानै सानानै थायोमोन बा बुलाबायो आरो बुलाबायनानै थायोमोन बिबायदि जायोमोन ओ थेवबो माने बेयाव माने रंजानायखौ जों मोननो हायोमोन आरो गोबां बेफोरबायदि औ नोंगौ बेफोरबायदि खेलाफोरखौ गेलेनानै जों बेफोरबायदि खेलाखौनो ओ नुनो मोनो जों जोंनि समाव बा जोंनि समाव गेलेनाय खेलाफ्रा बैफोरनो मोन आरो ओ नोंथाङाबो बेनि बागै एसे फोरमायदोदो माबायदियै नोंथाङा गेलेबोनो मोनखो मा मा खेला गेलेबोखो?
औ औ औ नोंथां नंगौ नंगौ जिहेथु खेला गेलेनाय बा ओन्दै समनि गेलेनाय होनोबाथ माने उन्दै समाव जेहेथु दा जोंना माने टेनसन फ्रि जायो नङा ओमबा उन्दै समावहाय बांसिन जों खेला दुलायाव बांसिन गोसो होयो नङा होमबा?
नंगौ
जिखुनु गामिनि लोगोफोर लोगो मोनोबा गेलेनो गोसोआ रंजाखाङो बा गेलेनो लुुबैयो बा गेलेखायोनो नङा होमबा गासिबो गामिनि गथ'फोरा जिहेथु बेबायदिनो माखासे खोथाखौ नोंथाङानो बुंखा लांजोबबाय नङा होमबा?
नोंगौ
बर गलेनाय। खर' दांनाय गेलेनाय दैयावहाय थाखुमालायनाय गेलेनाय जायगा सिथप गेलेनाय। नोंथाङानो बुंखालांजोबबाय जिहेथु बेबायदिनो बिफोरखौ जोंबो गेलेदों। अब्लाबो आरो आरो माखासेखौ गेलेहोनाय जों दंबावो दंनाया।
अह।
जायखौ जों होनो। मार्बल गेलेनायफोरखौबो जों बुहुत गेलेबोदों
नंगौ नंगौ
गोदो मार्बबल गेलेनायखौथ' जोङो गेदेर जा उन्दै जा बेखौथ' जोंनि गामियावहाय माने गासैबो गेलेनाय जायोमोन आरो बे सम लानानैहाय बेलासि समफोराव बा फुंबिलि समाव बा सानजौफु समावहाय जिहेतु सानदुं थिं थिं दुङोबा जों दंफां सायाफ्रावबो माने बेफोरखौ गेलेनाय जायोमोन आरो
अ
बेफोर जेहेथु फेरेंगा लान्दाय गेलेनाय फेरेंगा लान्जाय जिखौ जोङो ओ सिन बोनानैहाय मोननै फारसेथिंया बेलेग फारसेथिंया बेलेग सोरबाया मिस्थां बेगरखौ लाखिगोन सोरबाया गनसे सिफायनानै लासिगोन बेबायदि माने जोङो मा होनो फोरेंगा लान्जाइ जोङो सियारफ्राव बोनानै बा सो--जोङो हायाव बोनानैबाबो जों गेलेनाय जायोमोन आरो। फेरेंगा लान्जायफोरखौहाय जिहेथु बेबायदिनो आरो मा होनो हाखर खिखर गेलेनाय
औ
हाखर खिखर गेलेनायफोरखौबो जों माने गोबां गेलेबोदों आरो बिदिनो ओ उन्दै समफ्रावथ' बबे खेलाया हिनजावफोरनि खेला गेलेनाय बा हौवाफोरनि खेला गेलेनाय बेबायदि जोंना माने सायख'लायनाय गैयामोन नङा होमबा जिहेथु सै गेलेनाय सोरै गेलेनायखौथ' जों हौवा माहारिबाबो माने जों उन्दै समावहाय गेलेबोनाय फै गेलेनाय एबा बेफोरखौबो गेलेबोदों दा नोंथाङा जेरै जों उन्दै समावहाय माने फुटबलफोरखौथ' मोनलाबायायामानो नङा होमबा बा जों माखासे गामिफ्राव फिल्डफोरबो गैयामोन बा जाय जाय गामिफ्राव फिल्डफोर दङ बिसिनिया माने रायजोआव मुल थायो नङा होमबा रायजोयैनो बायनाय जिहेतु बेफोरबायदि जोंनाव गैयामोन आरो जोंहा फिलबो गैया गामियावहाय बा जों बेबायदिनो मालाबा थाइगिर फिथाइ सिनिथायनो जोनोलाय बा नोंथाङा जेै बुंदों जुमब्रा फिथाइफोर गिदिरफोर मोनोब्लााथ' माने बे साबसिनसैसो नोंसोर होनो थाखाय जिहेथु जोङो आरो मोनसे दङ जोंना खुम फिथाइ
औ
मुख फिथाइफोरजोंबो जोङो खुैलायलायनाय गेलेयोमोन बा जायगा सिथप गेलेयोमोन बेफोरबायदि आरो जिहेतु बै समावहाय उन्दै समावहाय माने गिनायबो फैयामोन इफोरखौहाय नै दासो गेदेर जानानैहाय खम फिथाइफ्राथ' गोरा नङा होमबा माने गोसोखां फिनोब्ला हाब जों माबायदि गेलेयोमोन नैबे मोनसे साननाय भाबना मोनसे फैयो आरो अब्लाबो बै समावहाय माने साननाय गैयामोन उन्दै समाव जिहेथु बे समावहाय माने खालि खुसि खुसि मोनोमोन गेलेनो मोजां मोनोमोन
नंगौ
बिसोर खौ माने गामियारि ओनसोलावहाय ओ मा होनो उन्दै समाव केरेम गेलेनायफोरखौथ' नोङो केरेमफोरखौ जों बायनो हाया बांसिनानो नङा होमबा बेबायदि नोंथां थाङा जेरै बुंलांनाय ओ‌ खर' दांनाय गेलेनायफोरखौ जों दैयाव थांनानै गेलेयोम बा जों बोरिआव गेलेयोमोन बे खर' दांनायखौहाय होसोलायनानैहाय
औ
माने बांसिन खेला दुला मानि बिदिनो खारलायनाय खुरलायनाय माने गोबां बेफोरबायदि जायोमोन आरो जेहेथु जायगा सब नै नोंथांआ बुंदों बे ओ अन्थाइ जाबनाय बा बाथाम जाबनाय बा ओ मा होनो सेन्देल हास'ना सेन्देलखौ गल हानानै गेलेनाय बेफोरखौथ' माने गोबां माने गेलेबोनाय जादों आरो उन्दै समावहाय जिहेथु बेबायदिनो उन्दै समनि गेलेनायफोरखौ गोसोखांफिनोबा गोसो बेयाव खुसि नाङो नङा होमबा
नोंगौ नोंथां
बै समखौ जों लुुबैफिनो देरबाबो नङा होमबा औ बेबायदिनो जिहेथु नोंथांजों उन्दैनि खेला गेलेनायफोरखौ ओह रायज्लायनानै बा सावरायनानै गोसोखो दिनै एसे मोजां नांदों आरो जिहेथु गोसो खांफिनदों गोसोखांफिनायनि माने मोनसे ओ रायलायनायनि गेजेरजों हारसिं गोसो खांनायजों बा सानैजों रायलायनानै गोसोखां नायजों माने एसेबाबो दिफारेन्स बा फाराग जायो नङा होनबा नोंथां थु मानि मोजां मोनबाय आरो अब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ अब्ला जों दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां जागोन दे
औ औ
देह